औ हेलौ
औ
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा आंजों दसे रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
अ दे होमबा जोंहा मोनसे आयदायाव सावरायनि सानैजों
औ
बे आयदायानो जाहैबाय जोंनाथ' बयबो मिथिखागौ जोंनि बर'नि फोरबो मा गो फोरबो बे बे औ बेखौ माब्ला समाव बानायो माब्रै फालियो नोंथांमोनथिं मा मा खालामो नोंथाङा एसे मागोनि सोमोन्दै मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ मागो मागो फोरबो होनोबाथ' ओ मा गोआ जोंनि उम मागो होनोबा जोंहा फिथा जानायानो मोनसे मेन
औ औ नोंगौ थारैनो
सिगाङावबो जोंहा माखासे नेम निथिफोर दंआरो फिथा जानायजों लोगोसे। ओ
औ औ
पुष दान नि जोबथा अक्ट' जायो गिबियाव नो मागोनि सिगां पुष दाननि जोबथा अक्ट'आव बिदिन खालिहाय जिगाबनि ओ न' लुग्रोयो आरो माने बेलागुर सावनो थाखाय ओ बिदिनो गोबां रो खोमनि ओ औवा खानानै ओ माने मुर थि बायदि माइहुं बाय दि बेफोरबायदि जिगाबजों बानायग्रोयो आरो जाय खौ जों बेलागुर बुङो। ओ बानायनायाव एसे टाइम लायो नालाय बिनि खायनो जोङो मागोनिस साननै सानथाम आगोलनिफायनो बानाय खायो आरो। ओ जेब्ला मागो ओ पुष दाननि जोबथा अगद' अक्ट' जायो अब्ला जोङो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो बयबो ज' लोगो नांनानै ओ गथ' गथाइ बो राय बुरि बिदिनो
औ
लोगोनां लायनानै जेनेबा जोङो बेदरजों जोङो उन्दुयोबो बिनिफ्राय अखानायैहाय ओ बेलागुर सावो आरो बेखौ जों जि जायखौ जोङो माइहुंजों लुयो बेखौ सावना
औ
फुं आव सावो अखानायैहाय बेयावनो हर थासै हैगोन फुस्त दानावहाय नेक्स्ट दिनाव मागो से अक्ट'आव फुङावनो जाव नांगौ जाहैदों गोदो आबै आबौ मोनहा बुं बोनाय बिनिफ्राय जों फुङावनो रावबो सिखारै दावउसिन बिदिनो दाउला सिखारिआवनो दुगैयो माने ओ नों दुगैयिखौ दाव सिन दाउलाया नुयोबाथाय माने नोंनि खर'आव दावब' खिलागोन दाउखा खिलागोन बि दि होनलायलायनाय मोनसे नेम दंमोन आरो गोदोहाय औ फोथायनाय दंमोन ओ औ बिदि दुगै दुगैयोमोन आरो गोदो माने गुसु बे समावथ' बिन दुगैनानैहाय बै माइहुं सावनायावहाय जोङो माने ओ दु गैना थांनानै अर सायहैयो मोनआरो माने गोजांनायखौ हमथानो थाखाय गोदोथ' बेफोरबायदिखौ नुदोंमोन औ नाथाय दा समजों लोगोसे मा दा बेफोर ओ माइहुं सावनाय आरो रावबो सिखारारियावनो दु दुगैनाय दावब' खिलानाय बे फोर बाथ्रा एबा नेम खान्थिफोरखौ दा माथो फालिनायखौनो नुनो मोनला आरो समजों लोगोसे
औ गोमालांजोबबाय बेफोरो
औ गोमालांजोबबाय अब्लाबो जोङो फिथा जानाया दासिमबो दङ आरो माने अ फिथा होनोबाथ' जोंहा मागोआवहाय बांसिनानो माइब्रा फिथा ओ माइब्राजों बानायनाय अ थावनि फिथा थावनि सि थाव लोगोसे जोङो बे थावनि सिथावनो नाल दैखर गुरु मेथाइ सिबिं होनानै सावनाय ओ बिनि अनगायैबो जोंहा अ माथा माइरं थायोना बेखौ जोङो अवाल एबा काहिना देनानैहाय बेखौ जोङो फिथा गोरान एनथाब सावो आरो
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया
लानायनो सावो जेबो बेवहाय दै ल' गाया बेखौ बेवहाय जोङो सिबि नालेंख खल गुर मे मेथाय होनानै बेखौ सावनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो एनथाबखौ औ आरो बिनि अनायैबो माथा माइरंजों जानाय जोंहा फिथा लावदुम होनो बेखौहाय जोङो बेखौबो जोङो वाल एबा दिंखियावनो देनाय जायो मानो होनबा बेफोर फिथा एनथाब आरो फिथा एथाब फिथाबै फिथा लावदुमा जोंहा उवाल एबा गाहेनाव उवाल एबा दिंखियाव देनायासो जायो ओ बै माइब्रा फिथाफ्राथ' सिथावफ्राथ' बि बेथ' मिसिंआव देलाबायनायफ्रानो जायो नङा होमबा औ ओमफाय जोङो लावदुम फिथाखौहाय जोङो माने दैनि खब फ'आव बानायनाय जायो आरो ।
औ औ औ
जिस्रि गोबाय थिख्रि मुख्रायावहाय थिख्लि मुख्रियाव सावनाय जायो बे नोंथाङाबो बोरै-बोरै सावो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखासिगोन अब्लाबो जोंनियावहाय सिबिं, नालेंखर, गुर, मे थाय फोरखौ होनानै सावनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन
औ औ जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग जायो जानायफ्रा । औ बेलेग बेलेखौ नु दों आरो जायगा लायै जायगा । सोरबा सिबिं होना सावो सोरबा नालेंख फरायना सावो ।
ओ अब्ला नोंथांमोननि जायगायावलाय ओम मागो फोरबोआव मा मा फिथा जानाय जायो? ना ओ मागो फोरबोनि अनगायैबो अबावबा समफोरावबो माने माने फिथा जानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथांमोननि जायगायावहाय?
औ नंगौ थारैनो । नोंथां नोंथाङा जे बुंलांखादों मागो फोरबोआवहाय जोंनिया फिथा जानायानो मेन खा होननानै बुंदों नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग थिग बेबायदिनो जोंथिंबो मागो फोरबोआवहाय फिथा जानायानो मेन आरो बिदिनो मागोआवहाय जोंनिया फिथाखौ नांथारगौ आरो फिथाजोंसो जोंनिया बिदिनो आलासि सोरबा मानसिफोर फैनायफोरखौ आलासिफोरखौ जोंना सिबियो आरो । मागो फोरबोआवहाय फिथा होनानै । फिथाजों साहा बिदिनो फिथाइयाथ' नोंथाङा बुंलां बाय अनेक रोखोमनि जायो होननानै जेरै फिथा गोलाव, फिथा एन्थाब, नालेंखल लालु, सिबिंनि फिस्था, बेफोरबायदिनो फिस्था लावदुम बेफोरबायदिनो जोंथिंबो सावो आरो आरो जोंनियाथ' बिदिनो मागोआवनो जाहैबाय मेेन फिथा जानाया आरो मागोनि अनगायैबो बेलेग-बेलेग बेलेग बेलेग दिनावबो इदिनो जोङो बे मेसिनाव देना लानाय फिथाफ्रा फिथा दैनि फिथाफ्रा फिथा सिथावफ्रा बेफोरखौ जोङो इदिनो मेसिनावहाय उनला ला खायो नालाय गोसोबायदि जोङो सम लानानै सम गोसोबायदि जानो लुगैबानो जानो हायो आरो इदिनो फिथा बानायनानै दैजों नानानै औ फखरि फोरबो जानो गोसोबा जों बेफोरखौनो बानायो आरो । जोंना मैदा मैदा आथा जोंबो जायो बेसनफोरजों ओमफ्राय फिसा फिथाखौबो बानायनाय नुयो आरो आरो आङो मानसिफोरखौ बिदिनो पियास एरि होना होनानै गोथाव संनाय सावनाय नुयो आरो आरो
औ
आरो जोंथिं बेफोरबायदि मागो फोरबोआव जानो थाखाय जोङो बै माइब्राया बेफोरखौ जोङो गाहेनाव उवालावहाय जों देनानै उवाल नङाबा दिंखियाव देनानै जोङो पापर बानायनायबो नुदों आरो जेरै जोङो मागोनि सिगां सिगांनो एसे सिगां सिगांनो बे पाफोराथ' जोंनिया फोराननांगौबो जाहैबाय नालाय जों बेखौ देना लानानै बिदिनो गोबां सानद्रिफ्रावहाय बिदिनो सालिना लानानै मिहि मिहि गुन्दै दिरुननानै जों बेहाय दै गलायनानै जों पापर बानायो आरो नों मानि गोसो माबायदि। बानायनो जेरै जोंनिया ओंखारोना ना साइजबो ओंखारो बिदिनो हाथरखि साइजबो ओंखारो पापरफ्रा। मार्केटफ्रावबो बाजार खौबो गोबां बायनानै मोनो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदिनो थिग औ जों माइब्राजोंबो न'आवनो बानायनो हायो आरो बेफोरबायदि बानायना लानानै जोङो सावनायखौ जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो न'आव बानायनानै औ आरो बिदिनो जोङो फिथाखौ गोसोबायदि जानो हायो ओमफ्राय मेनानो जाहैबाय जोंनिया मागो फोरबोआव मागो फोरबोआव जानायखौ बांसिन नुयो आरो औ बेहाय जोंनिया ज' ज' जालायो ज' ज' बेरायहैलायो बिदिनो थांलायो लेंहरलायो मानसिफोरखौ आरो मागोआवथ' जोंनिया आलासि फोरबो फैखायो नङा होमबा नि
औ नंगौ।
औ गोजां बोथोरजों जोंनिया बिदिनो साहा साहा गुदुं फिथा गुदुं बेफोरबायदि अर सायनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो आरो नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदिखौबो जोंनिया ज' ज' जायो आरो गथ'फोरनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम बेफोरबायदि समसिम जायो आरो ज' ज' बिदिनो बबेबा बबेबा गामियाव नुदों यिदिनो आलदा आलदा गथ'फ्रा आलदा बोरायफ्रा आलदा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा बेफोरबायदि जानायखौ नुयो आरो जायगा लायो जायगा बेलेग-बेलेग जायो आरो-आरो बे लावखार ओंखाम जानायावथ' जोंनिया बेदर-बेदर थाखायो नङा होमबा नों थां
औ
यिदिनो बेदरफोरजों जायो आरो नोंथांमोनथिंलाय लावखार ओंखाम जानायाव मा-मा जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
ओ जोंनियावहाय बे पुस माग टाइमावथ' बेसर ओंखारो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नों गो
अ बेवहाय जोङो बेस सर अनला अमा जायो आरो लोगोसे ओ अमा फ्र दाउ फ्राय बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि ना बेदर बेफोरजों जोंङो लावखार ओंखामखौ जानाय जायो आरो।
औ-औ लाइ लाफाफोरबो मोनो खोमा ना बे समाव नोंथां।
औ नोंगौ मोनो।
औ गोजां बोथोर जाहैबाय नालाय बियो। बेफोर मैगंनि-मैगंनि एभेलेबेल जाहैबाय आरो बे समावहाय। आरो अमा बेदर फोरखौ लाइफोरजों जानायखौबो बांसिन नुयो नुनो मोनो आरो।
औ आरो जोंना बे समावहाय मा गो स समावहाय माने जोंहा जोंना बेदर फिथाजों लोगोसे बेदर जानायाबो माने समान समानफ्रामानो जाखायो बे समाव जों गोबां आलासि दुमसि फैनायजों माने जोंनि न'खराव ना बेदरा थाबाय थाखायोआनो बुंजायो बेस समाव
औ-औ बे समाव थाखायो औ बिदिनो गामि-गामि ज' लोगो नांनानै अम अमा-अमाफोर जानाय बेफोरबायदि खौ नुयो आरोना नोंथां बे समावहाय औ-औ बे लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनावबो यिदिनो ज' ज' जालायनायखौ बेफोरबायदि नियमखौ नुदों आरो गोदोनि फ्रायनो नुबोबाय थादों। लाादों आरो दासि बोगासिनो दं आरो बेफोरबायदि नेमखौ नङा होनबा नों थां औ होमबाथ' नोंथां जोंना टाइमआबो जाना फैबाय नोंथां औ नोंथांजों आं मागो फोरबोनि बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो मागो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे होमबा नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन।
औ दे नोंथां।
औ।